खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङो दा ओरैनोसो दङ नोंथां।
ए आं दा नोंथांजों मागो दमासनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन दे।
ओ बिदिबा आं सावरायलांसै नोंथां।
औ
ओ मागो एबा दमासिया बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो बियो आबादजों आबाद गाहाय हारि आरो बर'नि बियो मोनसे आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो। बेखौ दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ न'आव थिखोखांनायनि उनाव जेनेबा मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो माने फालिनाय जायो। बे फोरबोखौ पुष दाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै सानथाम सानब्रैहालागै बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो बे मोननै दाननि गेजेर समखौनो असमिया रावजों जेनेबा दमाहि एबा दमा सिम खुंनाय जायो।
दमाहि सोदोबनिफ्राय बर'आव बे फोरबो मुङा दमासि फैदों आरो फारसेथिं माग दानाव जानाय बे फोरबोखौ बर'फोरा बांसिनानो मागो होननानैनो जेनेबा मुख'लायो आरो मागो फोरबोआव रंजा मोसानि सोलाय जानाय लोंनाय आयदायासो बांसिन जायो आरो मानोना बे समाव बर'नि रायजोआव जौनि फुख्रि ओंखामनि आलि बेदर आखाय जानानै फारि दं आरो बयनिबो नखराव सैमा लानजायमानि ओंखाम होनाय बाथ्रा खाबजानाय जायो आरो बे समाव बयहाबो फिथा सिथाव एन्थाब लारु सौराय जौ बेदर थियारि खालामजोबो आरो जेनेबा पुस दानि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालि बयनिबो नखराव आइजोफोरा फिथा गुन्दै देनाय जायो आरो जेनेबा उवाल गायहेन एबा दिंखिनि बाहायनाय गोदान संग्राय खादा एबा सान्द्रिखौ गु-गुबुं बाहायनाय अन गुन्दैखौ देनाय फिथा सौराय सावनो थियारि खालामनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बयनिबो नखराव जेनेबा बे फिथा एन्थाब सौराइ बेफोरखौ देनाय जायो आरो
औ
फिथानि थाखाय जोसा माइरं आरो सिथाव लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो खायसे मा गामिफ्राव माइब्रा माइरंनि सबाय ओ गोरान एवनाय गुन्दै देना बेखौनो सौराय गोरान एबा सौराइ फिथर बानायो आरो माइब्रा माइरंनि सौराय हमो जेबा एवो आरो हासुं फि थाबो बानायनाय जायो आरो जायगा लायै जायगा गोबां जायो संक्रान्ति गालि देनानै बे हरनिफ्राय फिथा सिथाव खौ सावजेननाय जायो आरो बेफोरखौ मानसिफ्रा खुगायाव होनाय आगोल मोसौनो जाहोग्रोनाय नेम बेखौ फालिग्रोयो आरो जायनि अननायावसो मानसि फ्रा मोनजायो बेसोरनोनो सिगां गोदान आबाद फसलनि जाग्रा मुवा जाहोग्रोनाय जायो बेफोरनि अनगायैबो सिबिं सबाय दालि लगाय लथायै रुनानैबो मोसौनो जाहोनाय जाबावो आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा मागोनि मुंथियै बानायनाय जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसादफोरखौ आनान गसाय बाथौ बोराइ आरो थैना थांनाय जेनेबा नखर नखरनि मानसिफोरनो मुङै नखरनि मानसिफोरनि मुङै बे हरावनो बावग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव अखानायै फुंनिफ्रायसो मानसिफ्रा बेफोर जाग्रा लोंग्रा ओ मुवाफोरखौ जायो जायो आरो उम मागोनि गिबि सानखालि न'खरनि बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामो। ओ सान ओंखारनाय आगोलनो दैसा बिलोफ्राव दुगैयो। आरो अर सायो आरो दाउखा सिला नुनाय आगोलनो दुगैनाय नेम दं आरो दुगैनायखौ दाउखा सिलाफ्रा नुयोब्ला बादुवा जायो होननानै फोथायनाय जायो माग दाननि बे मागो फोरबोनि खखाब मावलुंलायनाय गुसुआव दुगैनानै बेलागुरनि अर सायब्ला मोरगिया आरो नोरजियाफोरा राखाङो होननानै ओ साननानै लायो आरो। मागो फोरबोनि मुं मख'थाव मोनसे आयदायानो जादों जेनेबा बाख्रिसनि सोरगिदिं ओ इन्जुराव गोबोरखि गोथां देरखननाय आरो। बे हाबाखौ मागोनि गिबि सान फुबिलिनि ओ सान ओंखारनाय आगोलनो मावनाय जायो आरो। बेबायदि खालामब्ला बिमा माइनावआ बायजोआव ओंखारलाङा होननानै फोथायो बे साननिफ्राय बाख ख्रिनि माइनावा अखाफोर दानसे आखाइ होनायनि नेम बर'फोरनाव गैया आरो। मागोनि गिबि सान फुंबिलियाव दाउखा सिला नुनाय आगोलनो फिथाइ थायग्रा बिफां लाइफांफ्राव माइ जिगाब फास'नायनि ओ निबो नेम जेनेबा खास'नाय बेफोर नेमखौ फालिनाय जायो आरो ओ बेखौ ओ माइ खाग्रा देंखा बेफोरजों बे गय फिफांफ्राव फिथाइ सामथायाइ फिफांफोराव खानाय जायो आरो। ओ फिथाइ थाइ ओ थायखाग्रा जेनेबा बिफांफोराबो बांसिन फिथाइ थायो होननानै फोथायो आरो। आरो बेखौ खायोब्ला ओ सासे मानसिया गुबुन सासे मानसिखौ बानानै खायोब्ला फि थाया गेदेर जायो बुरजा थायो होननानै फोथायनाय बर'फ्राव दंमोन बेबायदिनो जेनेबा गुबुन सासे मानसिखौ बानानै जेनेबा गथ' बिदि मानसिखौ बानानै खायोमोन आरो। बाथौ धोरोमारि बर'फोरा दाउला दाउ बोलि बाउना बाथौ गुदियाव मागो फोरबोनि मुंथियै सिबिं बावो। गुबुन फारसे ब्रह्म धोरोमारि बर'फ्रा मागो फोरबो मुंथियै आगोलाव ओ जेनेबा मागोआव बे एबा मागो पुर्निमायाव हुम सावनाय सिबिन होनाय बेफोरखौ फालिबोनाय जायो आरो खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ मागो फोरबोनि सोमोन्दै बुंनाया आंना एसेनोसै नोंथाङा बो आंजों माबाफोर सावरायनो मोन नामा नोंथां?
औ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय ओ जेनेबा बर' समाजावहाय औवाया माबायदि जायगा मोनदों बेनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदों।
औ औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
ओ औवा होननानै बुङोब्ला जोंहा औवाया जाहैबाय ओ बुहुमनि गेजेरावहाय जौसिन बा देरसिन गांसो हारिनि लाइफां आरो बियो औवायाहाय। ओ बे औवाखौहाय ओ जोंनि बर' समाजाव जोङो ओ औवानि आबाद खालामनानैहाय जिउ खुंबोनाय जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै लानाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालावहाय। गोदोनिफ्रायनो औवाखौ गायबोखायो बर'फोरा मानोना औवाखौ जों नांबायानो थागौ आरो। बर'फोरनि गेजेरावहाय मोनसे ओ खोथाबो दङ बे बाथ्रायानो जाहैबाय ओ औवाखौ बर'फोरनोहाय थैनायनिफ्राय ओ औ जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम नांबाय थागौ होननानै मोनसे खोथा दङ आरो बर'फोरनि गेजेरावहाय मानोना जोंहा जोनोम जानायावहाय जोनोम जाजेननायाव गोदो गथ'फोरनि उथुमायखौ हानाय बेयावहाय जोङो औवाखौसो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय आथिखालावथ' ओ बेबायदिखौ नुनो मोनला बांसिनानो जोंहा गथ' बेबायदिखौहाय गथ'फोरखौहाय जोंङो हस्पिटालावसो थांनानै जोनोम जाहोहैयो बेबायदि थासारिया जाबाय आरो आथिखालावहाय। आरो थैनाय समावबो गोथैखौ बानलांनो थाखाय औवाखौबो जोंनो नांगौ जायो आरो बेनिखायनो थैनायनिफ्राय जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम जोंङो औवाखौनो नांबाय थागौ होननाय बे बाथ्राया दंङ बर'फोरनि गेजेरावहाय दा बेनि अनगायैबो जोंहा ओ थानो थाखाय न' नांगौ बे न'आवबो न' लुनो थाखायबो जोंनो औवाखौ नांगौ। गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनो जोंहा बेबायदि क्लास्टारनि न' लुलायाबाबो जोंङो औवाफोरखौनो औवाखौनो इन्जुर बानायनानै औवाखौनो थुरिफोरनि उखुम बानायनानै औवाजों बेबायदि इन्जुरफोरखौ होनानै हाफोरजों लिरनानै लानायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो। जोंनि बर'फोरनि समाजावहाय बांसिनानो जोंनि न'फोरा गोदो बेबायदिसो जायोमोन। ओ बेनि अनगायै जोंहा ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय बेफोरावबो औवाखौ जोंनो बाहायनांगौ जायो जेरै जोंना औवायावहाय औवाजों बानायनाय खादौ होनो जोंहा बर' समाजावहाय बेखौ बेजों जोङो ओंखामखौ एरखावो आरो बेखौनो जोंङो खादों होननानै बुंङो आरो ओंख्रि बेफोरखौ सानो थाखाय जेरै जोंनो दालि जहल आलु जहल बेफोरबायदिखौ सानो थाखाय ओ सागं सागं नांगौ जायो बे सागंखौबो ओ बर'फोराहाय औवानि बानायनानै लायो बेनि अनगायैबो जौ बानायनायावहाय जोंहा जौखौहाय ओ जौनि गेजेरावहाय अफ्रिनि गेजेरावहाय मोजांङै हायजानायनि थाखाय जान्था सोनानै दोननाय जायो आरो बे जान्थाखौबो औवानि बानायनानै लायो बर'फोरा बेनि अनगायैबो ओ बेबायदिनो माइ जावनाय माइ सालिनाय माइखौ दोनथ'नाय बेफोरनि थाखाय जोंङो संग्राय सान्द्रि खादा बेफोरबायदि मुवा बेसाद आइजें आयलाफोर नांगौ जायो बेफोर खौ बर'फोराहाय औवानि बानायनानै लायो आरो बेफोर संग्राय सानद्रिफोरखौबो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गावसोरनो औवाजों हेबनानै लानायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों आरो दुलि माइ सोनानै दोनग्रा दुलि माइखौहाय जेब्ला मारा होखांनानै लामनानै सोनानै दोननांगौ जायो अब्ला दुलियावहाय सोनानै दोनोमोन बे दुलिखौबो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो औवानि बानायनानै लाबोदों आरो औवानि बानायनानै गोबोरखि हा होनानै बेखौ लिरनानै बेवहायनो माइखौ सोनानै दोननायखौ नुनोमोन बेनि अनगायै जोंहा नाहा मैहा मैहुर खालामनो थांङो बर'फोरा बेवहायबो ओ जोंहा औवाखौनो नांगौ औवानि बानायनाय आइजें आयलाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बर'फोरखौ जेरै जेखाइ, खबाइ ओ सेन, खखा बायदिफोरखौहाय जेखाइखौ ना गुरनायाव बाहायो आरो खबाइखौहाय नाफोरखौ बे गुरनानै मोननायखौ सोनानै लानो थाखाय बर' आइजो फोरा बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बेखौबो गोदोनिफ्रायनो बर' बर' सुबुंफ्राहाय औवाजों हेबनानै लानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि जेखाइ, खबाइ, सेन, खखा बेफोरबायदि हेबनानै फाननानै गावब गाव जिउ खुंनायनि राहाबो खालामनानै लादों आरो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बेनि अनगायैबो आबाद मावनायावबो जोंहा नांगौ जायो गोबां ओ औवानि आइजें आइलाफोरखौ जेरै ओ माइ खोथिया बाननो थाखाय माइ हानायखौ बाननो थाखाय जोंहा बावखा नांगौ बेनिफ्रा ओ हुकेन नांगौ जोंहा हुकेननि अनगायैबो मै जुंगाल आरो ओ हासिनि बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौहाय जोंनो नांगौ आरो आबाद मावनायावबो बेनि अनगायैबो आबादखौ जोंहा मावनानै ओ जुनारफोरनिफ्राय जिब-जुनारफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोंहा ओ बेरा दुमनानै होनाय जायो आरो बे बेरा दुमनायावबो जोंहा औवानिनो बेरा दुमनानै होनाय जायो बेनि अनगायैबो खुमब्रा लाव जोगोनार बायदि मैगंफोरखौ गायनानैहाय जोंहा बिनि बेन्दोंफोर मानला होनो थाखाय जानला बानायनानै होनाय जायो बे जानलाखौबो औवाखौनो बानायनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो न'नि सोरगिदिंबो जोंहा बेबायदि दानि जुगावथ अवाल होनानै लायो बेबायदि अवालखौ गोदो होनायफोरखौ नुवामोन आरो जोङो औवाजोंसो ओ बेरा दुमनानैसो लायोमोन औवाफोरजोंनो बेबायदि सोरगिदिं जोंनि नफोरखौहाय बेरा दुमनानै लायोमोन आरो जों जाहाथे बायह्रानि मानसिफोराहाय सिंनि न'नि मानसिफोरखौहाय नुहुरा बेबायदिनि थाखाय आरो औवाजों जोंहा बिजाब लेखा बिलाइफोर दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनो लेखा बिलाइनि गेजेरजों जोङो औवा औवाजों दिहुननानै मोननाय लेखा बिलाइखौ फरायनानै जोङो गियान मोनो दा बेफोरनि अनगायैबो औवाजोंहाय ओ औवानि आबाद खालामनानै बेफोरजोंनो जिउ खुंनायनि राहा जेरै गथ'फोरखौहाय माखासे सुबुंफोरा गथ'फोरखौ बेजोंनो ओ लेखा फोरोङो बेबायदि गावबा गावनि जिउनि ओ थांनानै थानायनि राहाखौहाय दिहुननानै लायो आरो औवा गायनानै औवाफोरनि आबाद खालामनानै बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आथिखालावहाय दा